औ खोनादोंना?
औ खोनाबाय दे।
अ मोजां खोनादोंबा।
औ औ खोनादों। दानिया जिखुनु बर'फ्रा दोन अन्नानै जानाय आदार रायलायसै ना?
जानाय जानाय जाग्राफोरनि औ। सायाव
दोनथुमनानै जानाय आरो।
जागोन दे।
दा नों मोनथिनाय बायदिब्ला बर'फ्रा मा मा बुस्थु मुवाखौहाय दोनथुमनानै जायो होननानै नों बांसिन मिथियो? नों खोन्थाग्रोदो।
औ बियोथ' उम बर' सुबुंफोरा दोनथुमनानै जानाय हुदाया गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोखा सोलिबोखादों। ओम दा जों ओ गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो नाफामफोरख खौ जोङो ना ना ना बुरजा मोनोब्ला जोङो नाखौ गोरान खालामनानै जोङो थास'फोरजों देनानै दोनो आरो माखासेखौ जोङो गोरान खालामनानै दोनो। आरो जोङो जेरै फाथोखौ जोङो खानानै फोरानो दाननानै बा खानानै फोरानो जोङो फोराननानै नारजि बानायनानै दोनो।
औ।
सिम जोङो जानो थाखाय
औ।
जोङो बेबायदिनो मुला गोरान ना
औ औ
मुला गोरान जोङो बानायो मुला औ फुनानै जोङो हानानै फिसा फिसा हानानै सान्दुङाव मोजाङै रान जासिम फोराननानै जोङो दोनथुमो आरो बहाबा। सोनानै बहाबा बबेसे मुवाफोराव
औ
बेबायदिनो जोङो गोबां माखासेफोर आरोबाव लाइफोरखौबो जोङो दानि जुग गाव फोराननानै गोबाव समसिम जानो थाखाय दोनो थास'वाव बिबारफोरखौबो जोङो गोबाव समसिम जानो थाखाय बा मालाबा जानो उनफोराव जानो थाखाय फोराननानै दोनो थास' बिबारखौ बिनि सिङाव थानाय मादाखौ गारनानै जोङो थास' बिबारखौ फोरानो बिदिबा नोंथाङा मिथिनाय मा मा फोराननानै जाजायो थिनानै जाजायो बेनि सायाव एसे बुंदो
दानि नोंथां बुंनायाथ' गासिबो माने जों बर'फ्रा बेबायदिनो दोन्थुमना जाखायो नङा होनबा
औ
सिजेन लायै सिजेन बे मैगखौथ' जोङो मोनफुनाय समावनो माने बेबायदि मावना लायाबा उनावहाय जों जेब्ला जानो लुुबैयो बेखौ जोङो मोनफिननो थाङा नालाय थिग बेबायदिनो माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने गाव गावनि मा होनो बेखौ दोरोङारि गियान होननांगोन ना दो दोरोङारि गियानजोंहाय बे मोननाय टाइमाव हाय माने गारालासेनो आद्रि माने ओरैनो गारालासेनो बेखौहाय दोनथुमनानै जानो रोङो आरो
औ जोंहा बेनि सायाव रोंगौथि दङ ना मोजाङैनो औ
दा बिनि अनगायैबो जोङो दोनथुमनानै जानाय होनबा बे आसार ना गोबां रोखोम रोखोमनि आसार बानायनानै जानाय थाइजौ आरो बैग्रि होन थाइगिर नारें गोबां बरफ फ्रा बेबायदिनो आसार खालामनानै न'आवनो जानो रोंगौ आरो दानिया थाइजौफोरखौहाय माने हाथाइ बाजारफोरनिया दानिया माबायदि बानायो जोंथ' मेगनजों नुव नालाय नायोना मा होयो मा मायो दा जों जों न'आवनो बानायनानै जानो रोंङोबब्ला बिराद मोजां आरो जोंनि न'फोरावनो बारिफोरावनो बेफोरो ओरैनो थालाबाय खायो औ
जोङो गुबुननिखौ बायनानै जास्लायस्लाय जों गावनो बानायोब्ला गावनि आखाइजों बानायोब्ला ब्ला जोङो साफा साफा सुफायै जोङो बानायनानै जानो हायो आरोबावथ' जोङो आसारनि अनगायैबो जोङो जों गोबाव समहालागै जानो थाखाय जोङो मैगं गायनानै दोननो हायो जेरै आलुफोर गायनो हायो मथरफोरखौ जोङो खानानै फोराननानै दोननो हायो ओमफ्राय सबाय फोरखौ खेसारि दालि मुसुर दालि बेबायदि बिदिनो गोबां सिबिंफोरखौ जोङो गोबाव समसिम जानो थाखाय जोंहा फोराननानै मोजाङै थिनानै दोननो हायो आरो
आरोबाव नोंथाङा मिथिबावनाय माबाफोर दंबा बुंनानै होदो एसे
औ बेनि अनगायैबो आरो बर'फ्रा माने अमा आसारबो बानायो बानायनानै जानो रोंबाय आरो दा जोङो बेखौ गोदान मुगा होननांसिगोनना जोंनि बे आथिखाल मुगा औ आ थिखाल मुगायावहाय अमा आ सार ना आसार, गोबां रोखोमनि आसार बानायनानै माने जानो रोंबाय आरो। माने जेब्ला ओं ख्रि गैया जायो ओंखाम गुदुं गुदुं माने खहाबो होनो आरो बे अमा आसार मोनबानो ओंख्रि नांलाया जायो आरो। माने माला संब्रबनो हाया जायो। मलाबा समाव ओं ख्रि गैब्र'बा जायोना। बे टाइमावहाय जेब्ला आसार फोर थायो आरो जोंनि औ थिनानै दोननाय बे गोरान मैगंफोर थायो अब्ला माने सिन्था गैया आरो जों गोसोबादि माने संना जानो हायो बेबायदि खालामनो रोंनांगौ आरो माने जों।
औ ओंख्रि गैयै समफोराव आसारफोरजों जानानै थानो हायोना?
औ ओं
आरो जोंहा आथिखालाव गोबां साख्रि मावनाय सुबुंफोरानो गोजान गोजानाव थाहैयो जोंनि आ सामनि बाहेरायाव थायो। दा बे मानसिफोरा अमा जानो लुबैयोब्ला मोनजास्ला लाबा गोबां जायगायावनो अ मा मोना। बेनि थाखायनो बिथांमोना अमाफोरखौ गोरान खालामनानै लाङो आरो बेजों लोगोसे बे आसार बानायनानै लाफायो।
औ।
लानो थाखाय। दा बयलारफोरखौबो जोंहा आसार खालामो दानिया। औ गोबां माबा माबि बेबायदिनो बानलुफोरखौ जोङो आसार खालामनानै दोननो हायो। बानलु, बानलु सिब्र' खौ। बान्लु बोर्दोन फोरखौबो आ बेबायदि गोबाव समसिम जानो हायो आरो।
दानिया माने बे अनलाखौबो माने देनानै दोननाय नुबाय आरो जोङो।
देनानै मोजां फोराननानै दोनबानो जायोना।
बयामाव सोनानै
औ। आरो बेबायदि जोंहा साहा, साहा बिलाइ साहा बिलाइफोराबो जोंहाथ' थानाय ना? बेबायदिनो बाहायो साहा बिलाइफ्राबो दोनथुमनानै दोन आरो जोङो माखासे सायाव बाहायग्रा मुवा बेसाद दङ।
ओं।
जोंना ओ साहायाव हाइजेंफोर बाहायो। जोंनि एसे एनै हाइजें टेस पाट बे बेफोरखौ जोङो दाननानै दालायखौ दाननानै फोराननानै बिलाइफोरखौ खानानै दोनो। साफोराव होबाना साहाफोरा
गोथाव जायो। आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिफ्रावबो होनाय जायोना बेखौ तेजपातखौ। सबायफोरावबो सोरबा होयो। अ
आरो जोंहा दा गामिफोराव थानाय हिसाबै जोङो बेसरखौ न' न'आवनो फैयो बेसरनिफ्राय जोङो थावखौ बानायनानै लाखायो आरो जेरै जोङो सामब्रामफोरखौबो सामब्राम गोजा सामब्राम गु फुर बानलुफोरखौबो गायनानै माने गोबाव जाजानो थाखाय फोराननानै लाखियो। अ बर' फोरफोरनि बेफोरबायाददि दोनथुमनाय हाबाया जोबोद मोजां आरो जोङो गोगाथाव जों बेबायदि खामानिखौ रोंगौ जे
माने जोंना बर'फ्रा आबाद हारि गाहायखा नालाय ना बिनि थाखायनो जोंना माइया थ' माइयाथ' जोंना थाखाय दोनथुमनाय नङा होनबा बाख्रियावहाय जों जेब्ला दैज्लां मोनो दैज्लांआवनो जों खस्थ' मावनानै जों आबादखौ मोजांङै मिथिना लाखायो। बेजोंनो लोगोसे जोङो थ' माइखौ मिलाव सौनानै माइरं खुनानै जावनानै साफात बेखौ माइनियाव दोनसिगोन। आरो ओंखाम गोजाथ जों खहाबाय ना बेनि थाखायनो जोंनो मा ओंख्रि नांगौ जायो बे ओंख्रिजों जुदि मालाबा समाव गोथां मैगं मोनस्लाबाबा बैफोर गोरान दोनथुमनायानो जोंनो बिराद मोजां खामानि होयो आरो जोंनि जानाय आदाराव उम
गुबै जोंहा जों माइब्रा माइखौथ' सानफ्रोमबो जाबाय थायाना माइबाखौ जोंहा माइब्राफोरखौ बेबायदि जौ संनानै जोंहा बोसोरसे बोसो सोरनि गाहामफोरालागै लोंनो हायोना जौ संनानै आथिखालावथ' गोबां ओ गोसोम माइरंनि बो जौ बानायो माइब्रानि जोसा बो लागायबायनानै बानायो नामा
औ औ औ माने जसेबांनो औ जेसेबांनो गोबाव दोनथुमो बे जौआ गोथाव जायो होनो आरोना बर'फोरा
बेखौ जोंना दोनथुमनानै जों लोंनाय बा जानायावनो गोलैजोबो ना
औ औ
रोंगौथिया मोजां आरोबाव जोंहाथ' ओ माखासे बिनि अनगायैबो दोनथुमनानै जानो हाबावोदां बुंनो थाङोब्ला औ खोनानो मोनो ओ बे माना मुनिफोरखौबो गोरान बानायनानै
औ औ
बेखौ मालाबा फुदुंनानै लोंजायो होननानै मिथियो आरो
औ‌ मोजाङानो बिबो
निम बिलाइफोरखौबो फोराननानै दोनो होनो होननाय मिथिदों आरो मानसिफोरखौ
निम बिलाइया जोंनि देहानि थाखाय मुलि जाहैबाय।
औ जोङो गोबावै जानो थाखाय एसे बांद्राय गोबावै जानो नङाब्लाबो एसे गोबावै जानो थाखाय जों खुमब्रा आरो जोगोनारखौबो दोनजायो नामा?
औ फोराननानै नामा
औ फोराननानै नङाब्लाबो जेनेबा थिनानै ओ बिफांफ्रा रानलांब्ला जोङो खानानै दोनोना एसे गोबावसिन थायोना बेबो
जानांगोन बियो
आ बे मोजां रायोब्ला औ गोरलै दाथ' सेवलांगोन ना।
बिदिब्ला जोंना रायलायनायखौ दोनथ' जासिगोन ना।
औ दोनथ'
औ दे बिदिब्ला